हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनायासै।
औ खोनादों नोंथां दे।
औ-औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय मा-मा खालामलायगासिनो नोंथाङा?
दङ ओरैनो नोंथां बिदिनो जिरायनानै
औ ओमफ्राय ओ फुंनि जामुंफोर जाखांबायमोन नामा?
जानायाथ' जाखांबायानोमोन नोंथां।
अ मा ओंख्रि जायामोन?
ओंख्रिया जोंना माबासो अमा बेदरजों सबायसोमोन।
आ गोथावानो माथो गोगोम गोथाव।
गोथावआनो नोंथां माथो होनबावनो बेदर होनबाथाय गोथावनो जाखायो आरो आंबो बेलेग खासे बेदर नङाबा ओंखामखौ जानो नागिरा। औ नोंथाङालाय मा मावगासिनो नोंथां दालाय?
नै आंबो बोथोर गरम ना दंफां साहा सिंआव जिरनानै दोनथ'यो दा ओरैनो।
अ ओमफ्राय जाखांबाय नामा नोंथां?
अ जाखांबाय आंबो जाखांनायालाय।
ए मा ओंख्रि जाखो?
अ आंनाथ' ओंख्रिया ओंख्रि गोजांसोमोनलै नोंथां मैया हराव जानानै जाख'नो हायै आग्लायनाय नारजि अमा बेदर सोमोन। बेखौनो दहाइ फुङावबो एसे जाबाय। औ गोथावआनो दासान्दि मा होनो दैज्लांनि एसे खस्थ' खामानि मावदों बिदिनो गोथाव गोथाव जानांसिगौ औ औ। ओमफ्राय नोंथां ओ खबरफ्राबोथ' मोजांआनो ना?
खबराथ' बर्थ'मान मोजाङानो नोंथां माथो होनबावनो आरो। बिदिनोसै दैज्लां बोथोर ना मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो।
औ औ ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथाङा दसे सम फ्रिला जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
अ हायो नोंथां हागोन।
औ। ओ मा होनो नोंथांनाव माने कल खालामनायनि मेेन जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन। दा जोंनि बे मेन आयदायानो जाहैबाय आ मा होनो ओ जोंहा जेन'बा न'खर सुंनो थाखाय रांखावरिनि गोनांथि जायो दा बे रांखावरिखौ सुफुंनो थाखायनो जोंनि समाजनि सुबुंफोरा दाउ अमा बायदि बोरमाफोरखौ फिसिनानै ओ रां सुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बैफोरनि बिथिङावनो एसे माने दाउ अमाखौ बोरै फिसिनानै रां आरजिफिननो हायो आरो गोदोनि समाव माबादि फिसियोमोन दा माबायदि फिसिनो हमखो बेफोरखौनो माने एसे फोरमायदो।
औ जागोन जागोन दे नोंथां। जोंहाथ' जोंनि बर' फोरनि जिउ खुंनाय गाहाय राहा होनोब्ला जों आथिखाल मुगायावबो आरो गोदोबो नुबोदों माने बांसिन बर'फोरा माने दाउ, अमा, बोरमा बिदिनो मोसौ बायदिफोरबो फिनानै माने जिउ खुङो आरो बिसोर माने गोदोनि फ्रायनो बेबायदि आथिखाल मुगासिमबो सोलिगासिनो आरो। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो दाउ, अमा, बोरमा फिसिनायखौ। मानो होनोब्ला जोंहा आथिखाल मुगायाव मा सुबुंफोराबो बांबाय जे बिनि थाखायनो जोंहा माने मोसौ बोरमा खानोबो माने जायगायाबो गैलिया आरो। बिनि थाखायनो माने खमायलांबाय आरो दाउ अमा बोरमा फिनाया। आरो फिसियोब्लाबो माखासे से मा होनो आदब खान्थिजों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव जाहैबाय मा बिदिनो फोथारफोरा गुवार थायोमोन नालाय बिदिनो फुंनि समावहाय बिदिनो मोसौ बोरमाफोरखौहाय खाहैनानै फिसियोमोन आरो बिसोरो माने न'फोराव गांसो हानानै समाव नाथाय आथिखाल मुगायावथ' जों बांसिनानो मोसौ बोरमाफोरखौहाय खाहैनायखौ नुला, मानो होनोब्ला जायगाबो गैया नालाय बिसोरो माने न'आवनो खानानै माने बबेबा जायगाफोरनिफ्राय माने गांसो बायदिसिना बेफोरबायदिनो हानानै माने फिसिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोंहा दाउ अमाफोर बुङोबाथ' गोदोनि समावहाय जोंहा मा बांसिनानो दानि बायदि बुरजा बुरजा लायामोन आरो। आरो गोदोनि अमाफ्रा दानि बायदि थाब थाब देरामोन आरो बांद्राय मोजांबो नङा मोजां जाया, नाथाय आथिखाल मुगायावहाय जों मोनाय मा होनो न'खरसेयावनो गोबां अमा फिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो आथिखाल मुगायाव अमाफोरनि देरनायफोर, दाउफोरनि देरनायफोरखौ माने थाब थाब देरनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समावथ' जों बुंनो थाङोब्ला नोंथां अमा मासे देरनो जोंहा बोसोरसे गाहाम नांगौमोननो। खोनदों ना नोंथां? औ औ। गोदो औ गोदोनि समावहाय माने बिदिनो आरो माने दानि जुगनि बायदि जाबायदि माखासे अमाफोराव जानाय बिदिनो बेमार आजारफोरखौ होबथानो थाखाय माने गोदोनि समाव मुलिफोर गैयामोन आरो। नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा मा बांसिन मुलि बायनायनि जाहोनावहाय माने अमाफोर, दाउफोरा माने थाब थाब देरनो हमो आरो, बिसोरनि माखासे मा होनो देहायारि जौगानायाव हेंथा होग्रा माने माखासे बेमारफोरखौ होबथानो थाखाय जों मुलि बायनायखौ नुनो मोनो आरो। जोंहा अमा फिसिनाया आथिखाल मुगायाव जों माने माखासे गिदिर गिदिर माने फारामफोर बानायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बिसोरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर फाराम खुलिनानै माने खम समनि गेजेरावनो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दाउफोरनि दाउफोरनि बेलायावबो बेबायदिनो गोदोनि समावहाय जोंहा बांसिन न'ख न'खर' न'खर फियोमोन। नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंहा गोबां गिदिर गिदिर न'फोर बानायनानै बैफोरखौ दुमथेनानै माने जों फाराम बानायना दोननायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। बैफोरबायदि फारामफोरनिफ्राय जोंहा माने सानसेनि गेजेरावनो माने गोबां रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। फोरनिफ्राय जोंहा मा गोबां माने बि दाउफोरखौ दोननानै बिसोरो मा बिदै दैहोनानै बिदै फाननानैबो माने ने रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो गोदोनि समाव गोदोनि बायदिनो आथिखाल मुगायावबो माने एसे खम जाबाय आरोना मानसिफोरा माने दाउ अमा मोसौ बोरमाफोरनि सायाव सोनारनानै न'खर सालायनाय आरो गोदो माने बां सिनमोन आरो नाथाय दायो माने गोबां खम जाबाय आरो। बिनि जाहोनानो जाहैबाय माने मुगाया सोलायनायजों लोगोसे जोंहा मा माखासे मानसि फोरनि फैसा खामायनाय एबा रांखान्थि आरजिनायाबो माने गोबां सो सोलाय-सोलायबाय आरो गोदोनि बायदि नों नों गैया बिदिब्ला नों थाङाबो माबाफोर फंनैसो बुंनो हागोन नामा बेफोरनि सायावहाय?
औ हागोन नोंथां
बुंंलाय नोंथां।
औ। ओ बिदिनो जोंहा जोंनि जि सोलिफुबाय थानाय जेनबा मा होनो समाज बेवहाय जोंहा न' न'खर खुंनो थाखायथ' थाइसे थाइनै बा एसे एनैबाबो रांनि गोनांथि जायो। दा बैफोर रां गो रांनि गोनांथि जानायखौ सुफुंनो थाखायनो जेन'बा जोंनि समाजाव बा जोंनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो दाउ, अमा, बोरमा बायदि मोसौफोरखौ फिसिनानै ओ रां आरजिबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओमफाय जोंहा दानि जि सलिफुबाय थानाय मुगा बेवहाय गोदोनिफ्राय ओ गोदो जिबायदि बोरमा दा अमा फिसिनानै फैसा आरजियोमोन दा बिनिफ्राय माने एसे आलादाबा सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। गोदोनि समनि माखासे दाउ अमाबायदि बोरमाफोर फिसिनायनि आ मानो आदब खायदाफोरा एसे आलादामोन दानिया एसे गोबाङैनो आलादा आरो जौगानाय खौ जों नुनो मोनदों आरो मानो होनोबा दानि माखासे दाउ अमा बोरमाफोर फिसिनायनि ओ आदब खायदाफोरानो जाहैबाय जोंहा बिगियानगिरिफोरनि माने बोसोन होनाय बायदि बा बिगियानगिरिफोरनि बुंथिनाय बायदियाव माने एसे बांसिन नोजोर होसै आरो माने दाउ अमा बोरमा फिसि-फिसिनायनि बागैबा आरो। दा माने गोदोनि समाव जोंहा जेन'बा दाउ अमा बायदि फिसिनानै रां खामायोमोन नाथाय इसोरो गोबां दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि जाउनावबो माने आ बिनिफ्राय रां आरजिदोंमोनब्लाबो माने दानि मुगायाव जेसेबांखिनि माने खम बा एसेल' समनि गेजेरावनो दाउ अमा फिसिनानै जि इसेबांखिनि रां आरजियो बै समाव माने ओ बे दानि समनिफ्रायबो बांसिन गोबाव सम फिसियोमोनब्लाबो माने बिसोरो आ एथबां मानि रां आरजिनो हायामोन मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंहा मा होनो दानि समाव जि ओम जेन'बा दाउ अमा बोरमा फिसिनायाव मदद होग्रा रासायनारिक जोंहा मेडिसिन भिटामिन बायदिफोरब गोदोनि समाव मोननो थाङामोन जायनि जउनाव माने गासैबो बिथिङानो जोंहा गावारि जाजोबोमोन आरो जेन'बा ओ बोरमा फिसिनोब्लाबो जेन'बा जोंनि साखाथि फाखाथि बारि बागान था बारिबा बारि फोरावनो जेन'बा खालाबायनानै गांसो हाग्रा बंग्रा जाहोनायखौ जों नुयोमोन। ओमफ्राय दानि दानियावथ' जेन'बा बोरमा जा अमा जा गाससिनिबो बिथिङावनो जोंहा ओ बेफोरबायदि बारि बागानाव खांहैनायखौ माने खाहैयोब्लाबो न'आव मासे मानै इदि थानो खौ खायो नाथाय बेफोरनि बेफोरनिबो माने फार्मिं खुलिसि आरो दानि जि बेवहाय जोंहा बोरमा मोसौखौ ज ओ जेन'बा न'निफ्राय बा फारामनिफ्राय गोजानाव लांनाय जाया जोंनिनो लुनानै दोननाय बे फार्मावनो जेन'बा बोरमा बा मोसौ औ बेफोरखौ सोंना दोनो आरो बेवहायनो ओ बेनो भिटामिन गोनां मोनसे जाग्रा आदार जोंहा दाना बायदिफोरखौ जाहोफैनाय जायो लाबोनानै बेजों लोगोसेनो गेजेर गेजेर जेन'बा भिटामिन गोनां माने ओ हाग्रा बिसोरनि जाग्रा आदार गायनाय जायो बे गाइ जाग्रा आदारखौ हाना लाबोनानै। लाबोनानै जाहोफैनाय जायो आरो गोदोनि बायदि जेन'बा गुबुन दाबसे जायगाफ्रावखौ लांनानै जाहोनाय। बा गोदोनि समाव लावखार लागुलायनानै मोसौ गहोनाय बेफोरबायदि गैलिया माने दानि समाव। दा माने गासिबो बिथिङावनो जोंहा बिगियाननि माखासे आ जौगाथायाइनि गेजेरजों दिहुनजानाय मुवाफोरखौ बाहायसै ओ बिदिनो जाहा भिटामिनफोर जाहोयो ओ लोगोसे बि ओ गोबां प्रटिन गोनां दानाफोर जाहोयो। जायनि जाउनाव माने ओ बोरमा जा अमा जा बेफोरनि माने जौगा थांला माने जौगाथाया माने एसे मा होनो गोबां मा होनो ओ जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबां खम समनि गेजेरावनो जोंहा दाउ बोरमा अमा बायदिफोरखौहाय माने जोङो फिसिनानै ओ रां आरजिनानै जेन'बा न'खर सुंबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेजों लोगोसेनो जोंहा ओ गोदोनि समाव जिबायदि न'खर सोलियोमोन दानि मुगायाव जेन'बा जोंहा गोबां गोरलैयैनो न'खर समाज दालांनो हानायखौ माने जोंङो नुनो मोनदों आरोना बिदिनो माने जोङो बिगियानगिरिफोरनि जौगानायजों लोगोसे जोंनि समाजाव गोबां जौगानायखौ नुबोदों। जोंहा जोंनि समाजाव जिबायदि न'खर संसार थाबोदों बेवहाय माने गोरलै जाबाय गोदोनि समाव जेसेबांखिनि खस्थ'यै न'खराव दायोमोन दानि बे गोनोखोआि मुगायावथ' जोंहा एथबां मानि खस्थ' बा गोरायै न'खर लानायखौ दा जोंहा माहोनो बेफोर बाथ्राफोरा बुंनानै फोजोबजोबनो हाया ओ समाबो जाबायमोन नोंथां। जों दा बे समावनो दोनथ'नोसै मा औ।
औ दे दे।